औ
ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांमोननिथिंजाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ
ओ दाथ' जोंनि गामि ओनसोलनिथिंजाय आबादखौथ' बिदिनो ओ जेनेबा माइब्रा ओमफाय रन्जित बिदिनो खुथुर पुसुथुर बेफोरबायदि आबाद बांसिनानो गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ ओ बेफोरखौ माबोरैहाय गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ फार्स्टआवनो जोङो गिबियावनो ओ जेनेबा खोथियाफोरनि थाखाय माइग्खौ सोमग्रोहा सोमग्रोनो सोमनानै दोननाय जायो आरोना साननैसो। ओ सानथाम सानब्रैबा सप्तासे फ्रायानो जेनेबा माइज्लिखौ सोमना दोननांगौ जायो आरोना। खोथिया फोनो थाखाय। बेनि उनाव जोङो फोथारावहाय खोथिया फोनो थाखाय दब्लायसे बा दब्लायनै बिदिनो हालखौ एवग्रोनानै
औ।
बेनि उनाव मोसौजों हालखौथ' एवख नङा होनबा बेनि उनाव मै होनानै बेखौ खोथिया फोजानाय बायदि मोजां मोजाङै एवनानै माने बेखौ गुरै खालामनाय जायो आरो ना हाखौ।
औ थारैनो नोंथां।
बेनि उनाव जोङो जेनेबा माइज्लि सोमना दोननाया बेखौ थिखांनानै बेखौ सानसे थिखांना दोननानै बेनि अखानायै माने फोनाय जायो आरोना। जायो बाथाय दिनखालि होगोन बेनि सानसे सिगां मानो बेखौ थि खांना दोननाय जायो दैयाव सोमना दोननायनिफ्राय। बेनि उनाव बेखौ लांनानै जेनेबा फोखांनानै फोखांनायनि उनावथ' बियो साननैसोनि उनाव रज'गोन नङा होमबा? बे खोथियाया जौनायनि सिगां माने जायबा फोथाराव बे माइखौ गायगोन बे फोथारखौ हालेवनानै माने दुब्लि खौ मोनहोग्रोयो माने हाखौ।
औ थारैनो नोंथां।
माइआ माने मोजाङैनो गायजायो। बेनि उनाव खोथियाखौ फुखां फुखांनानै खोथियाखौ फुखांनानै माइ गायनो लाङो नालाय फोथाराव बिनि बेनोथ' माइ गायनो थाख फाइभ मानसे नांगौ जायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ बेयावनो मानसि नांगौ जानायाथ' दानियाथ' गोदोनि बायदि नंला दानियाथ' बहुद मिसिन ओंखारबाय नङा होमबा? माइ गायग्राबो जेनेबा मो जोंबोथ' फ्रायानो दानिया हालेवला आगोल एवोमोन देसुन दा आरो ट्रेक्टर ओंखारबायना मि सिन ओंखारबाय ट्रेक्टर गेदिर ट्रेक्टर फिसा बिदिनो। बहुद दानिया बे ओंखायनो बारा मोसौजों हालेवनाय नुबांला आरो ना ट्रेक्टरजोंनो सानसे साननैयावनो जिखिनि बुरजा हा दोङो बेथ' था थाबैनो एउ जायो नङा होनोमबा।
औ।
बेनिखायनो दानिया मानसिफोरा माने बांसिनानो ट्रेकटरजों हालेवगोन आरो।
औ थारैनो नोंथां।
बिदिनो आगोलथ' माय गायनो जेनेबा माय गायनो रुवाथि नाङामोन होनबा। माय गायनो बिदिनो आगोल आं मिथिनाय बायदिबाथ' आगोलो माने न खाथिनिजों खाथिजों माने बिदिनो फाला बदल गायलायनाय बायदि
औ सावरि सावरि गायलाय लायना होयोमोन आरोना नोंथां औ।
बिदिनो लोगो नांनानै बे नखरसेया गायखांबा आरो बे नखरसेनि आरो जयैनो थांलायबाय बिदि। बिदि गायहै लायो मोन आरो आगोलो मिथिनाय बायदि दानियाथ आरो बिदि नंला।
औ थारैनो।
सोलाय लांजोबबाय। दानिया आरो फैसा फैसानि थाखायनो बेफोर बायदि सोलायलांनो हमबाय जुगानो। आरो फैसा नङाबाथ' आरो सोलि सोलिनोबो हाला दानिया। बेनिखायनो आरो जेनेबा जायबा माय गाय गायगोन बेसा माने सावरि लिंहैयो आरोना। थांनानै जेनेबा जोंहानाव गाय फै जों जोंहा माने ओरै थोरै खालि माने माइ गायगोन। फै बि बिसोरखौ लिंहरनानै बिसोरनो माने फैसा हरो माने गायखांबा आगोलनि बायदि माने बिदि माने लोगो नांनानै बिसा गायखांबा जानाव जोंहानाव गायलायबाय ओरैबायदि नङा नंला माने दानिया सोलायलांजोबबाय।
औ थारैनो नोंथां।
बेनि उनाव माइ गायनो माइ गाय गायगोन खालि जितुबा फुंयाव खनसे हालेवग्रोना लाग्रोयो।
औ
बा गायगोन खालि हालेवना लाग्रोबाय। बिनि उनाव हासार सारो दानिया
बेनि उनावहाय माइखौ गायहैबाय।
हासार साराबा माने दानिया माइयानो जाला माने। नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होदो नोसोरनिथिंजाय माने माबायदि माबायदिहाय माने आबादखौ मावो।
औ नोंथां माइ आबादखौ माइ आबादनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा गोबाङैनो फोरमायलांबाय। ओ जोंनि बिथिंजायबो नोंथाङा जेरै होनदों बेफोरबायदि आदब खायदाजोंनो गायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां गोबां बिबांनि मैगं थाइगंफोर आरो गायबावनाय जायो। ओ ओ जेरै लाव जोगोनार, जिंखा, बहल बेफोर बायदिनो फानलौ, थाइबें बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगंखौनो जोंनि बिथिंजों गायनाय जायो।
औ।
ओ जोङो माइ माइखौल' गायबा गायबाबोथ' जानाय नङा नालाय नोंथां माइ- माइनि ओमफ्राय जोङो माइरं मोनोब्ला जों बेजों जानो थाखाय मैगंबो नांगौ जानानै फैयो। बेनिखायनो जोङो मैगं थाइगंखौबो गायखा गायो आरोना नोंथां।
औ औ। जोंनि थाइजोंथ' बेफोरबायदि आबादाव आबादखौल' मावनाय जायो माने जोंनि जाय माने बेफोरबायदि ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जाया आरोना नोंथां।
औ। गोरान- गोरान ओनसोल नङाबा मैगं- थाइगङा जानो नागिरा नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो जानो हागौ नों बिथांमोननिखिजों मैगं- थाइगं गायनाय जाया।
औ।
अ औ जोंनि बि थिंजायहाय मैगं थाइगंफोरखौ ओ गिबियावनो हाखौ हालेवनानै लाग्रोनानै बेनि उनाव हाग्राखौ साफायै बासिखांनायनि उनाव आरो खनसेबाव हालेवनानै बे बे हायावहाय हाखौ थिब थिब खालामनानै बेवहाय जोङो गायनानै होयो आरो जिबा जिद' दिननि उनाव खिलियोब्ला बेवहाय सां होनानै बिफांफोरखौ जेंसि सां होनानै साङाव दिरुंबोबाय बेनि उनावहाय बिफाङा एसे मानलानो हानाय महराव फैयोब्लाथाय जोङो बेवहाय गन जेंसि होनानै जिंखा बहल पथल बेफोरखौ दिखांनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय उम न'आव नांगौ बायदि जानोबो हाबाय बेनि उनाव गला फ्रावबो फानहैनो हाबाय। बेफोरबायदिनो न'आव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो बायनानै लाबोनो हा-हाबाय बेनि उनावहाय आरो बेनि उनाव गलायावबो फानहैनो हाबाय जानोबो हाबाय बेफोरबायदिनो न'आव गोबां हेफाजाब खालामनायखौ जों मैगं गायोब्लाबो नुनो मोननाय जायो।
औ
अ नोंसोरनि उम ओनसोलफोरथिंजाय मैगं थाइगं थाइगं गायाब्लाथ' नोंसोरो नोंसोरनिथिंजाय अब्ला जोबोरैनो बायनानै जानांगौ जायो नोङा ओमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
बायना जानायफोरावहाय मा मा बोरैहायफोर माबाफोर सु उसुबिदा जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै हा होनो हागोन ना?
उसुबिदा जानायाथ' बिदिनो जेनेबा जिहेथु जोंनियाव बिदि मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हाया नालाय ओ जेनेबा जोंनावथ' माइनि अनगायै जेबो आबाद खोनो मावनो हाया नालाय।
औ
औ बेनिखायनोथ' माइआ जेनेबा जेनेबा बोथोर मोजां मोना अब्लानिया माइथ' जाया। नङा ओनबा?
औ नों थां
बेफोरबायदिनो बोथोर मोजां मोनालासे बे माइ गायनानैबो बे माइयाथ' उनाव जाहैया जाबा माने जोंहा बहाय उसुबिदा जायो आरोना जेनेबा जोङो माइआ जाबासो माने जोंबो माने माइखो बाय माने बायग्राफोरा जोंनि फ्राय बायफैनानै जेनबा जों माइखौ फाननो हाबासो माने जोंहाबो माने मैगं थाइगं बायनानै खरस
औ थारैनो नोंथां।
बिदिनो एसे प्रब्लेम जायो आरोना माने उसुबिदा जायो। माने माइआ जायाबा जोंना जानांगौ बायदि
औ।
अ दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथांदों रायज्लायनानै नोंसोरनिथिंजाय माइ आबादखौ माबोरै गायो बेफोरनि बागै गोबाङैनो मोनथिनानै मोन मोनथिनानै लानो हाबाय
औ नोथां औ दे। गोजोन्नाय थाबाय।